औ हेल' खोनादों ना नोंथां?
देनाय।
नोंथांजों आङो ओ दानदिसे सम सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय।
औ दे दे सावरायनो हागोन दे।
औ मोनसे ओ आबाद ना आमोन से जोंनि दोरोङारि आबाद। बे आबादनि सोमोन्दै जों नोंथांजों एसे सावरायनोसै।
औ जागोन दे।
औ ओ नोंथांनि ओनसोलाव औ औ नोंथांनि ओनसोलफोराव सोलफ्राव बा नोंसोरनि गामिफोराव मा रोखोमनि आबादफोरखौ बांसिन मावनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां। आबाद होननानै बुङोबाथ'। जोंनि जायगायाव। सोलाव। गोबां आबाद मावो आरो गोबां आबादारिफोर दङ जोंनि गा जोंनि जायगायाव मेन। आबाद महरै जोंनियाव ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव मा होनो ओ माइ। माइ माव माइ थि मावो आरो माइ खेथि मावो आरो बेनि अनगायैबो। उम माइ आबाद मावो बेनि अनगायैबो ओ आबादाव महरै मैगं खेथि मावो जेरै जिंखा खिथि फान्थाव आलु औ औ लेस्रा भिन्दि बिदिनो बायदि बायदि बेफोर मैगं। खौ मावनाय जायो आरो। बांसिनै जोंनि दैलांआ आबादारिफोरा जोंनिया दैलांयाव मावनाय दि मावो
औ औ औ बांसिन मावनाय जायो आरो ना औ माइ माइ आबादखौ औ नोंथांनि ओनसोलाव माइ आबाद माखौ मा माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो मा माइखौ
जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो ओइ रनजितफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो रनजित खेथि औ रौजित माइखौ बेनिफ्राय मावो औ माइ ब्रा जोसा ओ बिदिनो बाहादु ओं बेफोरफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो
मावनाय जायो आरो नोंथाङा बे माइ आबादनि माइ आबादखौ जों माबोरै मावनाय जायो बेनि आदबखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आदबखौथ फोरमायनो एसेबांथ हानाय नङा आंबो माइ माइखौ मावफेराखै मावनायालाय ओरैनो नों मिनिनायफोरखौ आं नोंनो नोंथांनो एसे एसे खोन्थानो हागोन आरो ओरैनो नखराव मावो मावनायालाय खिन्थु नाथाय औ औ नाथाय आं निजे हारसिंनो मावाखै नालाय बाराबो मिथिनाय नङा खिन्थु आङो दा जिखिनि मिथियो नोंथनो बेखिनिखौ फोरमायनो गिबियावनो जोंथ मिथिखायो माइ आबाद खौ दैज्लाङाव मावो होननानै नोंथाबो मिथिगोन दाना बिनिफ्राय जोङो माइ आबाद मावनोब्ला दैज्लाङाव नै दा गिबियावनो खोथिया फोग्रोना लानांगौ हेलौ अ खोथिया फोनांगौ बेनिफ्राय खोथिया फोखांनायनि उनाव माइ गायनो थाखाय जोङो अ दैज्लां दैज्लांङाव अखा हायो नालाय दैया जाखायो जोंनियाव बिनिफ्राय बै अखा अखाया हानानै दै जायोब्ला हालेवनाय जायो दुब्लियाव गोदोथ' ओरैनो बांसिन एसे एनै मोसौ मोसौ मोसौ मैसोजों हालेवनाय जायोमोन आरो जोंनियाव आथिखालावथ दानिया गासिब बो ओ ट्रेक्टरफोर ओंखारजोबबाय नालाय दिजिटेल जाबाय नालाय दानिया बांसिनानो टेक्टरफोरजों हालेवनाय जायो ओ बेनिफ्राय औ हालेवखां माइ हाखौ हालेवखां नायनि उनाव आलि दानाय जायो दुब्लिनि औ दुब्लिनि आलिखौ दानाय उम जायो खदालजों हाजिरा लानानै बा न'खराव मानसिफोर दङबाबो हौवा मान नसिफोरा दानो बिथांमोनहा बेनिफ्राय जुदि हारसिं मावनो हाया जायोब्ला हाजिरा लायो गुबुनफोरखौ बिनिफ्राय ओ आलि दान खांनानै आलि खोनाय जायो आलि खोखांनानै बिनि उनाव ओ खोथियाया गा-गायनो हानाय जायोब्ला गायनो हानाय जायोब्ला गोजौ जानानै गायनानै जायोब्ला ओ माइखो ओ दुब्लिखौ मोजाङै हालेवफिनो आरो ना ओइ हाब्रु जाजासे दोल दोल जाजासे जाहाथे ओ माइ खौ मोजाङै गायनो हायो बेनिफ्राय
औ
ओ बेनिफ्राय ओ माइ गायनाय टाइमाव ओइ हिनजावफोरा आइजोफोरा हौवाफोराबो गायो माइखौ गिबियावनो औ आइजोफोरा बांसिन गायो ओ माइ ओ हाया-हाया औ हाखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो खोथिया फुयो खोथिया नानै ओ खोथिया फुखांनानै खो खोथियाखौ दुब्लियाव रोगानानै आखाइजोंनो गायो आरो ओमफाय ओ ओम बांसिनथ' आइजोफोरानो गायो गायनायालाय ना थाय गेजेर गे सोरखौबा सोरखौबा हौवाफोरखौ बेखौ गायनाय नुयो। ओ आथिखालावथ बां ओ उम । औ आथिखालाव हाजिराफोरखौबो मोननो नागिरा नालाय बाहाय खस्थ जायो। ओंखायनो ओ हौवा फोराबो मलाबा मालाबा गायो आरो आइजोफोराबो गायो बांसिनानो। उम बिनिफ्राय ओ दाथ आरो मिसिनबो ओंखारबाय माइ गायनो थाखाय। मेसिनदोबो गायनाय जायो माइखौ औ माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारबाय दानिया। औ बेनिफ्राय माइ बखो गायो आरो बिदिनो।
औ गायो औ जोङो फार्स्ट गिबियाव जोङो बै जोंदि खोथिया बानायोना माइ गायनो थाखाय खोथियाखौ जोङो ओ खोथियाखौ माब्रैहाय खोथियाखौ बानायनाय जायो मानिफ्राय बानायो नोंथाङा बे खोथिया नि सोमोनदै एसे फोरमायनो हागोन
दे औ हागोन हागोन नोंथां जोंथ खोथियाखो ओरैनो ओं गोदो गोदोनिफ्रायनो गायबोनाय गायनाया ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ खोथियाखो गोदोथ बांसिनानो ननि ओ माइसालिखोनो बाहायनाय जायोमोन। ननि माइखौनो आरो दानियाथ आरो बे केट सरखारनि पेकेटबो ओंखारबाय पेकेटाव थायो माइया माइजोलिया ओम ओ दा ओ दा दाथ बांसिनानो पेकेटनिखौनो गायो मानसिफोरा। जोंनि जायगायाव आबादारिफोरा ओ पेकेटनि फैनो औ बेनो बेख खो बे फेकेथखो ला पेकेटनि मायखो लाबोनानै स सोमो आरो ना माबायाव दैयाव सोमो औ खाननै खाननै नै बा खानथाम बिदि सोमो सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै औ मोनसे लांदां जायगायाव ओ दिहुनना दोनना ओ गुवारै बाय फेनलाना दोननानै बिनि सायाव ओ थालिर बिलाइ नङाब बा थास बिलाइ बिजों खोबनानै गरम खा नानै ओ माइनि फाय माइनि माबाखो ओंखारहोयो आरो रोदाखो एसे एसे ओंख खारहोयो बे लोगोसेनो बेनिफ्राय औ गाजाब एसे एसे बेरनो होनो बेरहोयो बि नि उनाव लोगोसेनो माइ खोथियाखो फोनो थाखाय नु हा खौबो रेडि खालामखायो आरो ना ओ हाखौ हाखौ दानिया ओ गोदोथ' बांसिनानो अखाखो नेयोमोन नालाय अखो नेनानैसो सो आबादखौ मावोमोन। औ माइखो नाथाय जायो दानियाथ'ओ दैस सारग्रा मिचिंबो ओंखारबाय नालाय ओ मिचिंजों सारनानैबो दै हाखौ दैखो मेसिंजों सारनानै हाखो रेडि खालामो आरोना आरो हाखौ हालेवना याथ' मोसौदोबा हालेवो नाथाय दानियाथ' ट्रेक्टर नालाय ट्रेक्टरनो बांसिन हालेवनाय जायो आरो उम बिनिफ्राय उम अ औ औ औ औ टाइमा औ समा थबनो जायो आरो बेनिफ्राय ओ माइ खोथिया खोथिया फोनो जायगाखौ ट्रेक्टर एबा मोसौजों हालेवनानै बेखौ साफा खालामना लायो आरो धुल धुल बरियानो औ बेनिफ्राय बेयाव दै सारनानै ओ ग्लेब ग्लेब बानायनानै बे खौ दै सारना नानै ग्लेब ग्लेब बानायनानै बेनिफ्राय माइ जेबा रोदा सोमना दोननाया जोलैया बेखौ लाना फैनानै औ बेखौ लाना फैनानै बे दुब्लियाव जाहाथे गुबुंबो जाया गेसेंबो जाया एसे मिलायनानै सारनानै होयो आरो औ सारनानै होयो दुब्लियाव। बिनिफ्राय-बिनिफ्रायनो बियो खोथिया रज'सिगोन आरो लासै लासै।
औ-औ बेनिफ्राय बे खोथियाखो उम जेनेबा जों मायलिखो हो फोनानै बेनिफ्राय जों खोथियाबा नै खोथियाखौ जोंङो बेसेबां गोबावसोनि उनावबो जोंङो बेखौ गायफिननो हायो?
गायफिननो हानाया औ बेथ' ओ दा ओरैनो थामजि दिनसोनि उनाव गायजायो आरो मास मोनसे लायो औ सोरबा सोरबा देर मास बिदियाव गायो औ-औ बिनिफ्रायनो बिथिंजाय गायलांनो हायो आरो थामजि साननिफ्राय बिथिंजाय गायलांनो हायो जोंङो।
औ-औ-औ। मोजां खोनानानै नोंथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै ओ जोबोद मोजां मोनदों। जोंङो बेफोरबायदिनो ओ जोंङो माइ आबादखौ जोंङो मावनाय जायो आरो नंङा।
औ औ माइ आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो। बिनिफ्राय नोंथांमोननिथिं औ जोंहाबो मावो।
ओ ओ
नोंथांमोननि खैलाय आबाद मावगोन ना मावा?
औ मावो जोंनिथिंबो बे माइ आबादखौथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय दा दा दैज्लां बोथोरनि हालेव जाबायानो ओ खोथिया ओ माइ ओ माइलिफोरखौ जोंङो खोथिया फोहोलांबायानो। बेनि उनाव समाबो खाथि सफैबाय नालाय बिदिनो माखासे औ माइ आबाद ओ बिदिनो रनजित आइजं जोसा औ ब्रा बेफोरबायदिनो माइखौ जोङो ओ आबादखो मावो आरो ओ जोङो जोसा बा माइब्रा माइखोथ' जोङो बेखौ मावखानांगौ बे माइबा ओ माइनि बेसेना जोबोद दाम दङ बेहा जोबोद ना मोजां बेनि बेसेना ओ बे माइब्रा आरो जोसा खौ जोङो फिथा जानायाव बाहायनाय जायो बांसिन जों फिथा जानायावनो बाहायो बे खौ जेरैहाय जोंहा ओ मागो मागो फैयोना जोंहा मागो फोरबो फैयो मोनसे बे ओ मागोआव जोङो बे माइब्रानि फ्राय जोङो बे माइब्रा माइनिफ्राय सौनानै जों माइरों दिहुनो। बे माइरंखो जोङो ओ देनानै जोङो फिथा बानायनाय जायो आरो औ बेनि फिथाया जोबोद गोथाव जायो जोङो एन्थाब फिथा थावनि फिथा ना ओ फिथा लाउ दं बे फोरबायदि माखासे ओ फिथाफोरखौ जोङो बानाय जायो आरो‌ माइब्रा आमफाय आरो जोसा जोसा माइया थ जोंनिया जोबोद जानो मोजां खा ओ जोबोद मोजां मोदोमो बेयो जोसा माया औ जानो जोबोर मोजां आंबो मोजां मोनो बे जोसा माइखौ जानो ओ बेनि बेसेना मो जोबोर मोजां। जोङो बेनि बेखौ जुदि जोङो बे जोसा आरो ओ माइब्रा आबा माइखौ जोङो एसे कम मावनाय नुनो मोनो आरो। ओ। बेनिखायनो बिनि बेसेनाबो एसे ओ बुरजा आरो ओ बिखो जोङो बेफोराव बायोब्ला जोबोद ओ बेसेन गोसा मोनो बेसेनाव मोन फाननो हायो आरो बेखौ औ। नोंथांजों माइ आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बि बिदिब्ला जोङो रायज्लायनायखौ बेखिनियाव सै नामा नोंथां?
दोनथ जासिगोन दे